औ नोंथां खुलुमबाय गोजोन मोनाबिलि नोंथां औ नोंथां दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दं।
बेनिखायनो आङो फानलु रुसि संनाय जादों नोंथां खिन्थानो हागोन नोंथां नोंथाङालाय माथो खालामदों
अ आं नै नोंथां जेनेबा नों बिदि होननायखाय आं बओरैनो दङ दंनाया नों बिदि होननायखाय आंबो मोनसे गोसोखांनो जेन'बा बानलु रुसियावथ' बै जोंनि बर'नि माखासे मुलि रोखोमनि लाइफां हारि बेखौ होजोबनाय नङा नोंथांनियावथ' एसे आदार थागोन बायदि
औ दे नोंथां बिदिब्ला खोनासंदो फानलु रुसिखौ बोरै बानायनाय जायो गिबियावनो जोंनो फानलु रुसि बानायनो थाखाय गोबां मुलि हारिफोरनि बिफां लाइफां नांगौ जायो आरो नोंथां बे फानलु जों दानि बानायनाय नङा बेखौ गोदायनिफ्रायनो फैखानाय बियो जोंनि आबौ आजै जोंहा बानायनाय बेबायदिनो जों आबौ आबैबा बानायनाय गाहाय जाहोनानो जाबाय लोमजानाय एबा बेमारिफोरजों भुगिनांनाय बेखौ मोजां खालामनो थाखाय बा गाहाम खालामनो थाखाय लोंनाय जायोमोन आरो नोंथां गोदोनि दिनाव डक्टर, अजा गैयाखौनो बुंजायोमोन एबा बिगियाननि मदद मोना बुंजायोमोन देहाफोर गाज्रि जायोब्ला बेबायदिनो जोंनि आबै आबौमोनहा माखासे मुलिफोर खनसाय खनसाय खनथुमनानै बिसोरो माखासे मुलि हारिनि बिफांफोर बुथुमनानै बै मुलि हारिनि बिफांफोरखौ बुथुमनानै संनानै जायोमोन आरो आरो बिसिनि देहाया बेजोंनो गोगो मा होनो गोहो गोरा जायोमोन आरो माखासे लोमजानायफोराबो मोजां जालाङोमोन बेबायदिनो जोंनो फानलु रुसि बानायनोब्ला माखासे गोबां गुन गोनां मुलिफोर नांगौ बेफोरखौ आं नोंथांनो फारिलइ खि जालांगोनोसै सिगांग्रोनांगोन जोंनो नोंथाङा थियारि खालामना लानांगोन दिंखियानि रोदा, थालिरनि रोदा, बोग्रोन बेनि उनाव दङ जोंहा सना फुलि, रुफा फुलि बेनि उनाव मोन गाम्बारि होननाय दङ । मोनामदारिनि बिजौ नांगोन बे नि उनाव नांगोन खान्थिसा, हालदै गोथांनि बेदर, खमा रोदा, मानिमुनिया मोननै रोखोमनि दङ मोनसे गिदिर मोनसे फिसा नाथाय नोंथाङा मोननैनि मादाव मोनसे होबानो जायो बिनि उनाव नांगोन जोंनो मगा दुन दिया, जारि, जोग्लावरि, फानलु फिसा एबा फानलु बुरदोन बुंनाय जायो नोंथां आरो बिदि बिदिनो गोबां दंबावोमोन नाथाय माखासेखौ आङो बावगारबाय बिस्थिफ्रा नोंथाङा बेफोरखौ खानानै थियारि खालामनानै लाग्रोदो । थियारि खालामलखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ जानांगोन न'नि दाउ एबा दाउ लकेलजोंसो जानांगोन आरो नोंथां जायनि बबेदा एबा गिदिरा बाजौ ग्रामनि गाहाय जानांगोन । आरो नोंथाङा बेबायदिनो सिगां रो दाउखौ हाथारनानै लादो बेनि उनाव मोजाङै सुनानै थियारि खालामनानै लादो आरो बेनि उनाव नोंथाङा संग्रोनानै लानांगोन आरो दाउखौ एसे ऐनो एसे एवफ्रामनानै लाबा गाहाम जायो आरो जानायाव बाराद्रायबो नोङा । सिगांग्रो नोंहा मा खालामदो सारायाव साराय गुदुं खालामनानै सिगांग्रो संख्रि हरग्रोदो संख्रि हरखांनानै मा खालामदो नोंथां दाउखौनो एवफ्रामनायखौनो इसे गारहरग्रोदो इसे गारहरखांनानै दाउखौनो एस गहोगारदो जेला दाउआ थाव गयो अब्लाथाय नोंथाङा माखासे मुलि बिफांफोर खानानै लादोंमोन ना बेखौ नोंथाङा सारायाव हरदो आरो । सारायाव हरखांनानै एसे सम एरबाय थादो बेनि उनाव खोबनानै दोनदो जेब्ला दसे सम खोबो बेनि उनाव संख्रि हरो अब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन मा जागोन बै बिलाइनिफ्रायनो गोबां रोखोमनि दै गगोन आरो बे दैखौ मा खालामनांगोन नोंथाङा दसे सम एरै एरै बे दै रानहोनांगोन जेब्ला दैया रानो एबा जेब जेब जायो अब्ला नोंथाङा माखासे देनानै लाग्रोनांगोन आरो बे सामब्राम, हाइजें, सामब्राम गुफुर, जाब्रां, जिरा गुरा, दालसिनि, इलासिनि देग्लिनानै लानाय खौ बै दै रानहां रानहांआव हरनांगोन आरो बेनि उनाव जेब्ला दैया राननोसै अब्ला नोंथाङा दै खौ हरदो आरो खुरैनै नङाबा खुरैथाम नोंथाङा बेसे बिबांनि जागोन आरो फानलु रोसिखौ हरखांनायनि उनाव नोंथाङा खोबनानै दोनदो गोबाव सम खोबदो एबा नैजि एबा थामजि मिनिटनि उनाव नायदो जेब्ला दैया रानहां रानहां जायो बा गेजेर बिबाङाव फैयो अब्ला नोंथाङा संख्रै से संख्रै आरिफोरखौ फानलु आरिफोरखौ मा नोंथाङा गेजेर गेजेर साखिनायबाय थादो । आरो बेबायदिनो जोङो फानलु रोसि खौ गोग्गो महरावबो मोनो आरो आरो जोंहा बे फानलु रुसि लोंनायजों जोंहा देहानि गोबां मुलाम्फा दङ आबै आबौ खिन्थालांनाय जेरै बेजों मा जायो जोंहा गोबाव सम गुजुनाय जाबाय थायो एबा गगा मोननाय जाबाय थायो । जाय जाहोनाव डक्टरनि एबा अजानि मुलि जाब्लाबो नोंथांङा हामनो नागिरा अब्ला नोंथांङा बै समाव बेबायदि मा होनो गुन गोनां फानलु रुसि मोनलोंङोबा नोंथांनि ब गारामा सानाय गावनायफ्रा गैया जालांङो आरो नोंथां थाब थाब हामो बेबायदिनो मालाबा मालाबा बेमारिफ्रा देहा दुरबल जायो आरो बे देहा दुरबल जानाय सम बेमारिफ्रा मोनलोंबाबो बिसोरनि इमिउन सिस्टेमा स्ट्रं जानानै बेखौ थाबैनो गोग्गो महराव लानानै फैयो आरो बेनि उनाव जोंहा मालाबा मालाबा टाइफड जन्दिस जानो नागिरोना नोंथां बै टाइफड जन्दिस जानो नागिरनाया मा खालामो बेफोरखौ लोंनानै होबा थाबैनो नागा रो आरो बै माबाखौ ओ थायफयड आरि बेमारखौ नाथाय मानसिफ्रा गोबां ओरैनो सिम्पोल जायो मालाबा मालाबा ओरैनो मा सान‌ होनो उम माबा बानायनानै लोंङो आरो फानलु रुसि नाथाय बैयो गोग्गो फानलु रुसि नंङा एबा गुन गोनां नंङा।
अ' नोंथां नोंथांङा जे होनदों जेनबा बानलु बाहायनाय ओ बानलु रोसियाव ओ मा मा मा माबा बाहायो बा बेयो मानि थाखाय जों देहायाव गोनां? ओम' बेखौ आं एसे मोजांङैनो बुजिबाय नोंथां दा नोंथांङा बानलु रोसियाव बाहायनाय माखासे बेफोरखौल' फोरमायदों दा आं माखासे आद्रा थालांबावनाय औ लाइ हारिनि ओ मुलि बेफोरखौ आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों नोंथां।
जागोन नोंथां फोरमायना होदो बिदिब्ला
दा नोंथां ओ जोंहा गोदोनि दिनावथ' बारा बिदि अ' गोरों गोरा डक्टर बा मुलि बेफोरबायदि गैयामोन नाथाय ओ आथिखालाव मारै जाखो बै जोंनि मिथिंगायाव मोननाय माखासे बिफां-लाइफां आरिनि मुलि बेफोरखौनो बाहायनानै जोंङो बिदि मुलि बानायो आरो।बियो बुंनो थांङोब्ला जोंनि देहानि थाखाय मोजांबो आरो गाज्रिबो ओ जो थिग जेन'बा बियो उम जोंनि लोमजानाय आरिनायखौ जोंङो दसे समावनो हामहोनो हायो। अब्लाबो बेयाव माखासे रासायनारि मुवा बेसाद लागायनाय बेनिखायनो बेखौ जोंङो बांद्राय जायोबा अ' बेयो जोंनि मोदोमाव उम बा जोंनि देहायाव माखासे ओ गाज्रि गोहोमखौ लाबोयो आरो दा थिग बिदिनो गोदोनि सुबुंफ्रा गोबां रोखोमनि लाइफां हारिनि माखासे मुलिफोर बाहायोमोन दा बेफोरखौ आं नोंथांनो फोरमायनो सै ओ जोंहा दंङ जेन'बा थुलुसि थुलुसिखौथ' जेनेबा जोंङो उम मोनसे उम जोंनि ओ मा होनो बेखौ जेनबा बेखौ जोंङो धोरोमजों सोमोन्दो गोनां बुंनो हायो, बुंनो थाङोब्ला ओ थेवब्लो बेखौ बियो जोंनि ओ देहायाव जानाय माखासे ओ बेराम आजार बेफोरखौ सोखानायाव जोबोर गोनां आरो जेरै उम थुलुसिया जोंनि ओ इउमिन सिस्टेमखौबो गोख्रों खालामो आरो बियो ओ जोंनि देहायाव ओ ग'गा मोननाय बेखौ खारहैयो । मारै खारहैयो होनबा जेन'बा जोंनि आथिखालाव हाथाय बाजाराव मोननाय क'कसेेरा बे क'कसेेराबाबो थुलुसि आरो बेरे मोदैजोंनो माखासे रासायनारि मुवा होनानै बाहायजानाय नाथाय गोदोनि दिनाव मा खालामोमोन थुलुसि आरो उम बेरे मोदैखौ लानानै खेनसेनि खुरैयाव दैयाव फुदुंनानै बेखौ जोंङो लोंङोमोन आरो। जोनि जाहोनाव जोंनि ग'गा मोननाय आरो जोंनि गारामा माननाया बे खारोमोन आरो दंबावो जोंहा एल'बेरा एल'बेराथ' मोनसे जोबोद मोजां लाइफां हारिनि मुलि जायनि गेजेरजों जोंनि देहायाव जानाय माखासे रोखोमनि बेरामफोरखौ जोंङो सोखानो हायो। सिगांङावनो बुंनो थांङोब्ला जोंनि मोदोमाव जेनेबा अर'फोर खावङोब्ला बा मालाबा ओंखाम ओंख्रि संनायाव जोंनि मोदोमाव ओ थाव आरिफोर बेदेरनानै बा दै गुदुंफोरजों जोंनि आखाइया थिफुयोब्ला बियो जोंनि मोदोमाव ओ आलौनायखौ लाबोयो आरो जेनेबा माबाया बे थिफुनाया बेयाव जोंङो एल'बेराखौ जोंङो हानानै फुनोबा बेयाव जों गुसु आराम मोनो आरो जायनि गेजेरजों मा जोंनि बे थिफुनाय बा आलौनाया दसेनो गैया जायो, आरो दंबावो जोंहा एल'बेराजोंनो जेनेबा जोंनि ओ मोदोमनि बिगुरखौ मोजां खालामो बा जोंनि मोदोमनि बिगुराव जेनेबा सिथर सिला गैयि बिदि खालामो आरो जों बेखौ मोनायाव फुनानै लायोबा बिदि खालामो आरो दंबावो जोंहा उम एल'बेरानि ओ एल'बेरानि जेनेबा माबाखौ लोंङोबा बेखौ जोंङो बिदै बानायना लोंङोबा जोंनि उदैयाव दोगोन खालामनो हानाय माबायाव बारायो सकतिया बारायो, आरो दंबावो जोंहा ओ माखासे मा होनो हालदै हालदैखौ जोंङो जों जेनेबा मायाव बांसिन बाहायो होनोबा जोंङो बेखौ ओ जोंनि मोदोमनि बिगुरनि थाखाय बाहायो जेनेबा ओ जोंङो बेफोरखौ फुंङाव फुननानै लायोबा जोंनि मोखांनि माखासे मैलाफ्रा खा खारो गुफुर जायो । उ बादिनो आरो बुंनो थांबावोब्ला उम हालदैखौ उम हालदैखौ जोंङो नुया जोंनि मोदोम नि रोदा सानाय बा ओ रोदा सानाय बा माबा सानायाव फैयो अ' रोदा सानायथ' नंङा बेयो जेनेबा जेनेबा जोंनि बे बेगें जरा जरायाव सायोना जों बेयाव फुननानै लायोबा फुननानै जोंङो सिथ्रिफोरजों फानफ्रबनानै लायोबा जोंनि बे सानाय सुनाय सानाय सुनायाबो गैया जायो आरो दंबावो जोंहा निम निम बिलायाथ' मोनसे ओरैबायदि लाइफां बिफां बेखौ जों बिफां होनो हागोन बिफां हारिनि मोनसे मुलि जायनि गेजेराव मा खालामायो जोंङो उम जोंनि बिगुराव जानाय माखासे माननाय बेरामफोरखौ जों खारहोनो हायो आरो बेयो मारै खारहोनो हायो होमबा उम ओ जोंङो मालाबाफोर जेनेबा न' बां साफा खालामनायाव बा जोंङो हाग्रा बंग्रा एवनायाव जोंहा माखासे मोदोमाव मानलु मानला जायोब्ला जों बै निम बिलाइखौ दैयाव फुदुंनानै बे दै जों जोंङो दुगैब्ला बै माननाया खारो आरो जोंङो निमखौ जों जानोबो हायो जाबा मा जायो जोंनि उदैनि माखासे बेकटिरियाफोरा थैयो आरो जोंनि उदैखौ साफा खालामो आरो आरो ङ जोंहा सामब्राम गुफुर सामब्राम गुफुराबो मोनसे लाइफां हारिनि बिफांआनो जाहैबाय जेन'बा सामब्राम गुफुरखौ जायोबा मा जायो जोंनि बिखाया मोजां जायो आरो बेबो जोंनि इमिउन जोंवो बाराय होयो आरो जोंनि जेन'बा जोंनि ब्लाट प्रेसार होनो ना ब्लाड प्रेसार बा ब्लाड प्रेसार जों बेखौ मोनसे थि समाव माबायाव माबा लाखिनो हायो आरो लेबेलाव लाखिनो हायो, आरो दंबावो जोंहा फुदिना जायखौ होनो जों मिन ओ बेयो मोनसे जोबोर मोजां जेनेबा जों बेखौ ओंख्रिबो जाबाय थाखायो बा बाथोन जायो बिबो मोजां आरोना जेनेबा बेबो जोंनि खर' सानाय जोंनि खहाइ मोनामनाय आरो जोंनि उदैयाव जानाय माखासे गेसफोर बेफोर खारहैनायाव जोबोर मोजां आरो आरो गोदो जोंनि बर'फोरा मा खालामोमोन जेनेबा इन्दि एम्फौ इन्दि एम्फौ फिसिग्रा बे इन्दि बां बेजों मा खालामोन ओ जेनेबा माननाय जायोब्ला बे इन्दि बिलाइखौ जोंङो जोंनि माननाय जायगायाव फुफ्लेनानै उम फुफ्लेनानै मा खालामो फुफ्लेनानै ओ बे माननायखौ जों खारहोनो हायो बिदि जायोमोन आरो बेयाव माखासे ओ बिगियान हाबनानै दं ना मा दं जों बेखौ मिथिनो मोना नाथाय बे ओ इन्दिनि बिलाइजों जों माननाय जायगायाव फुफ्लेयोब्ला बे जोंनि माननाया दसेनो खारगौमोन बे सैथो आरो दंबावो जोंहा उम उसुमाय उसुमाया मोनसे जोबोद मोजां लाइफां हारिनि मोनसे मुलि ओ जायजों जोङो जोंनि ओ बेखौ जोङो ओ बानलु रोसियाव नोंथां होननाय बानलु रोसियाव बाहायखायो जों बेखौ जोङो बिदै फुुंना लोंनांगौ आरो बेयाव जोङो मानि मुनि लगायफानो हायो।उम जायजों जों मा खालामनो हायो ओ जोंनि बे उम ग'गा मोननाय आरिनाय बा खर' सानाय बेफोरखौ जोङो ओ खारहोनो हायो आरो जोंनि बर'फ्रा गोदो गोबां रोखोमनि लाइफांफोरनि मुलिफोर बाहायबोबाय ओ आरो दंबावो मेरला रोखोमनि जेरै उम जानो हागौ आंनि बुंनायाव आद्रा थालांबाय आरो हाइजें दंबावो हाइजेंखौ मा खालामो जोङो ओ लाल साहाफोराव मोजां होनानै लोङोब्ला जोंनि गारामा बे गारामा माननाय गारामा सानाय बेफोर जोबोर मोजां खारो आरो जों बेखौ बाहायनांगौ ओ जोङो हाथाय बाजाराव मोननाय रासायनारि ओ रासायनारि ओ बिगियानजों बानायनाय बा माखासे ओ मुवा बेसाद होनानै बानायदेरनाय माखासे मुलिफोरखौ जास्लायस्लाय जोङो जोङो जोंनि मिथिंगायावनो मोननाय बेफोरबायदि ओ बिफां लाइफांनि मुलिफोरखौ बाहायनानै जोङो दिनै जोंनि ओ लोमजानाय साजानायखौ सोखायोबा बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां।मानो होनोब्ला बेयाव जेबो रोखोमनि मा होनो साइद एफेक्ट होनो जायखौ इंराजियाव बिदि जेबो जाया आरो दा जों आसा खालामो जोंनि सुबुंफोरा बेखौ बुजिनानै जोंनि ओ इयुन समाव बेखौ जों बाहायलांगोन उम।